औ नोंथां। आं दा नों थांनियाव गय आबादनि बागै इसे मोनथिगौबा सोंनो सानदों आरो।
गय आबादनि बागै औ।
गय आबाद।
थ' गय आबादनि बागै बेनो आरोना गय आबाद खालामनानै जों गोबां रां आरजिनो हायो।
औ।
ओ गय आबाद खालामनानै मानसिफोरा गोबां रां आरजिगासिनो दङ आरो।
औ औ
बेखायनो बोसोरसेयाव गोबां माने माबायो आरो जुदि जोङो बोसोरसे माबा खालामबाबो।
औ
माने गोबां रां मोननो हायो आरो।
औ औ नोंथाङा बै गय आबादाव बै गय बिफां गायनायनि बागै रोंगौथि दङ नामा?
गय गायनायनि बागै ना?
औ
दाथ' बेनो आरो गय माने आबादनि बागै गायनायाथ' मोनथिया माने फुलि लाबोनानै जा गायो
औ
बेनो आरो फुलि लाबोनानै गायनांगौ बेखौ।
औ औ
जोङो फिथाइखौ फिथाइखौ गायबा जाया। माने फुलिखौसो लाबोना जों गायनांगोन।
औ आथिखालावथ' जोंना गोबां गय आबाद गय बिफांनि आबाद मावनाय नुनो मोनो आरो।
औ
नोंथाङा गय फिथाइनि बेसेनफोरनि बागै मोनथिगौ नामा?
गय फिथाइनि बेसेन बेसेनफोरनि बागै
गय बिफांनि बेसेननि बागै मिथिया आङो।
औ औ।
मिथिआ आरो आं।
जोंनाथ' गय बिफाङा आंनि मोनथिनायाव आरो बांद्राय जोंना साखोन सिखोन खालामना दोनबाय थालायनो नाङा आरो गायनानै दोननानै बेयो। माने हारसिंनो गेदेर जालाङो। हारसिंनो फिथाइ थायो बांद्राय साफा खालामनाङा होनना आं सानो आरो।
औ
बेखायनो आं गय गय बिफां गय गया बिफांनि जा आबाद मावनाय बेखौ गोरलैसिन होनना सानो आरो।
औ ओ दाथ' आं मिथिया इसिबां थेवब्लाबो जोंनि बयनावबो थायो आरो गय बिफाङा बयनावबो थायो।
औ औ बयनावबो थायो।
बयनावबो थाखायो।
आं नोंथाङा बै गय फिथाइ थायनायनि समफोरखौ मोनथिगौ नामा? आं माने गय बिफांनि जा फिथाइ थाइनाय बेखौ कनफिउस जाबाय थायो आरोना बेयो बोथोराव फिथाइ थायो ना माबोरैहाय थायो आं बेखौ मिथिया आरो। खोनादोंना नोंथाङा?
हा
माने बै ओ गय फिथाइ थायनाया
औ
बेयो बोथोराव थायो ना माबोरैहाय थायो आं बेखौ बारा मोनथिया आरो। नोंथाङा मोनथिगौ नामा?
बिदिनो मिथिया दा दाथ' मोन्नाय जाबाय गया।
औ औ।
दा मोनानो जाबाय। बिनिफ्राय बिबार बारो आरोना बिबार बारग्रोयो फार्स्टआव।
औ।
बिबार बारग्रोनानै माने उनावहाय थायो आरो गयआ
औ औ। दाथ' जोंना आं गय आबादनिखौबो मोन्थि ओ नुनाय मोनो आरो माने जागा लानानै जागा गुबुन गुबुन जानाय नुयो आरो।
औ।
बबेबा जायगायाव गय फिथाइया मोजां जाया बबेबा जायगायाव मोजां जायो। बेफोरबायदि नुनो मोनो आरो।
औ दा नोंसानाव दों आरोना गय फिफाङा?
औ औ जाहानावबो दङ।
दा नोंथाना मोननाबो मोनबाय आरोना गया?
ओ जोङाना दा मोनथ'वाखै आरो जोङाना दासो माने गोदान थायहांदो आरो।
औ।
फिसा फिसा खिलिहांदो एबारसो फार्स।
आं माने आङो नुनो मोनदों आरो जोंनि जायगायाव जाबायदि गय बिफां जायो बेनिख्रुइ बांसिन आं साहा साइडजा माने बांसिन गय बिफांनि आबादखौ जानाय नुनो मोनो आरो। जोंनि बे जों जोंना नयाबस्थि दङ बेफोरथिं
नबस्थियावबो गोबां जायो आरो सुबुनखाथा नबस्थि फोराव गोबां गायो बेफोरफोरखौ खाथिखाला फोर गोबां जायो आरो।
आरो गोबां जानायबो नुनो मोनो।
गोबां जायो गोबां आबाद जायो बेफोरथिं बिदिनो बिसोर इनकाम खालामगासिनो बिदिनो जागासिनो दं आरो ना।
आंनावबोथ' एसेबां रोंगौथि गैलिया आरो गय बिफां गायनायनि बागै।
औ।
आं नुनायाव माने ओ गय गयनि जा फुलि बे फुलिखौ आङो बिनि फिथाइजोंबो बानायनाय नुदों आरो हायाव फबनानै गोबाव दोन्दो गोबाव दोननाय। थिग बेबायदिनो गयनि गय फिथाइनिफ्राय खिल ओंखारबोयो। आं बेफोरबायदि नुदों आरो।
थ' गय आबादनि बागै बेनो आरो जोंनियावबो थाखायो बयनावबो थाखायो बियो। खिन्थु जोंनियाव बांसिन जानायखो नुनो मोना आरोना। आरो बेनो जोंना हानिबो प्रब्लेम नालाय।
औ।
बो बारा गायज गैया जोङा हा थाबासो बेफोरखौ गायनो हायो आरो।
आरो बेखौ गायनो हाबा गोबां फैसाबो फैयो आरो रांबो।
औ।
जिहेथु बेखौ बारा साफा खामबाय थानांगौनि गोनांथि गैया नालाय गायनानै ल'सो दोननांगौ।
औ।
जोंना गयाबो गुबुन गुबुन दङ' नामा नोंथाङा मोनथिगौ नामा?
दा गयाथ' बिदिनो गुबुन गुबुन गैया गैनायालाय नो होमबाबो माने मोनसे मोननै ना मा रोखोम दों बेदि मोनसेया जाबाय बेदिनो गदा ओ बेखो मा होनो मोनथाय। गया गय। मोनसे गाहायावनो थायनाय दोङो आरो गाहायावनो एखेबारे फिसा फिसा।
औ औ।
बे मोनसे आरो गोजौआव थायनाय दोङो बेनो आरो नामफोरखोथ' मिथिया।
दा जोंना गय आबाद जुदि हाया जुदि माखासे दङ'ब्ला जोंना गय आबादा जोंनो गोबां हेफाजाब होयो आरो जोंना रां खामायनायाव। आथिखालाव गय आबादजोंनो जों गोबां माने रां आरजिनाय नुनो मोनदों आरो आंनि नुनायाव। माने साख्रि गैयाब्लाबो जोंनो गय आबादजोंनो जों थांनानै सोलिनो हायो जिउखो। बेफोरबायदि नुनो मोन्दों आरो आं।
थ' गय आबादनि बागै आं मोनथिला आरोना बेखिनियानो।
औ।
दाथ' मोन्नोनो जाबाय मोनबायानो।
दा नोंसानाव बेसेबांसो गयनि बागान दङ'।
जोंनाथ' बागानानो गैया बिदिनो न'आवनो न' जिं जिं दं आरो ना।
औ औ। नोंथां नोंथां लानिया अब्ला गय फिथाइफोरा मोनहांबाय आरो ना।
उम मोनामबाय मोनबायानो।
औ।
मोनजोब्बाय।
आंनावबोथ' दा गय बिफांनि आबादनि बागै एसेबां रोंगौथि गैला आरो
औ।
जोंनाथ' गय औ औ। जोंना गय ओ गय फुलिनि जा उम बेफार बेफार मावनाय नुयो नालाय। बे गय फुलिनियावबो जोंना गोबां रां खामायनाय नुनो मोनो आरो
औ
गय फुलि फाननानै आथिखालावथ' आरो गोबां ओ सुबुंफोरा मिथिबाय नालाय गय आबादखौ गोबां मावनाय नुयो आरो जोंनि खाथि खालाबो।
औ
दा नोंसोरनि गामियाव जायगायाव नोंथाङा मोनथिगौ नामा ओ जायनियाव माने गोबां गय बागान दङ आरो गय बिफांनि
हा?
गय बिफां गोबां गायनाय नोंसोरनि गामियाव दं नामा सोरबा? गयनि आबाद मावनाय।
थ' गैया जोंनियाव
औ
थ' आं मिथिला आं मिथिनायखौ बुंबाय आरो ना।
औ आंबो आंनिफ्राय जाखोनि मिन्थिगौ आं नोंनो फोरमायबाय।
औ दे होनबा ना।
दे अब्ला ना नोंथां
औ दे